ना
खोनादों नोंथां ओं ओ जों होमबा ओ मोननै टपिकनि सायाव सावरायनि दिनि ओ मोनसेया जाहैबाय ओ गय फाथैनि बाहायनाय बर'फोरनि गेजेराव आरो लोगोसे जों ओनसोलाव खोनानो मोननाय ओ बाथ्रा फाव बिनि सायाव ओ सावरायदिनि होमबा आं नोंथांनाव सोंनोदि ओ बर'फोरा ओ गय फोथाइ गय गय फाथैखौ माबायदि बाहायो खोन्थानो हागोन नामा एसे
ओं बर' माहारिफोरा गय फाथैखौ गुबो ओ गोबां खामाय ओ गोबां हाबाब फोराव बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ जेरैहाय जोङो ओ हाबायाव बाहायनाय ओ बेबायदि नो ओ माबा मोनसे फुज फुजा फाथाल होयोबा बाहायनाय ओ बेफोराव बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ हाबायाव बाहायनाय होनो ब्ला जेरै जोङो नुनो मोनो जे ओ जेब्ला जोङो ओ मा-मान बावनाय।
औ।
मान बावनाय जायो अब्ला जोङो ओ गय फाथै जरा होनानै माने ओ मा बै मानसिखौ मान बावनाय जायो आरो जों नुनो मोनो जे गोदो गोदाय जोंनि बर' माहारियाव बेबायदि आथिखालनि बायसा माने ओ दा जेनबा जोङो हाबानि कार्ड होनाय नुनो मोनोना नोंथां ओ बे कार्डखौ होआलासिनो जोङो न'खर न'खर माने ओ गय फाथै जरा जरा होनानै बै न'खरनि मानसिफोरखौ माने गावसोरनि हाबायाव जाहाथे हौवा गोदान आरो हिनजावखौ बोर सारस्रि फैयो बे हाबा खौ गय फाथैजो जोङो मावफुंनायखौ नुनो मोनोमोन ओ आरोबाव हाबायाव उम जोङो नुनो मोनो जे ओ जा-जानाय लोंनायनि उनाव ओ गय फाथैखौ माने उम जाहाथे ओ जाखांनायनि उनाव मा सुबुं माहार रिया माने जायो बेनि थाखायबो नुनो मोनो आरोबाव जोङो धोरोम ओ औ माखासे ओ फुजा फाथालफोराव जोङो ओ गय फाथै बाहायनायखौ नुनो मोनो गोबां गय आरो फाथै गैयाब्ला ओ जोंनि ओ सिबिनायानो ओ आबुं जाया होननानै जों सानो।
औ। ओ लोगोसेनो जों ओ जेब्ला मोनसे हाबा जागोन अब्ला जोङो दैयाव अरदाबाव मान बावगोरनाय जोङो मोननो हायोना लोगो औ। ओ जाहाथे बे हाबानि ओ संनाय खावनाय जानाय लोंनाया मोजाङै मोजां जा फुंगोन ओ इदि खोनानो मोन
औ आं आंबो खोनादों।
औ नुदों दा आरो अ आरो नै जोंङो औ जेब्ला बेलागुर जायो बेलागुरल जानायाव जे बे गथ दा ओंखामजो सङो आलि खौ जावनानै अदाब बानायनानै बे आलि अदाब बानायनायाव जों गय फाथै होनानै जों खुलुमग्रोनायखौ नुनो जायो आरो
औ औ ओ नोथांङा बुंनाय बायदिनो आं ओ माने नंगौ गय फाथैखौ जों ओ गोबां खामानियाव बाहायो जेरै नोंथाङा बुंदो दै फोर इदिनो नोंथांङा बुंनाय बायसा जेनेबा दैमा बारनायफोरावबो जोंङो ओ गोदो गोदायनि सुबुंफोरा बुंनाय बाय दिब्ला बेवहाय गय फाथै जरा बा गरफा गरनै फैसा होनानै जोंङो दैमा खौ बारनाय जायोमोन। जाहाथ थे ओ जोंखौ मोजाङै मोजा जां दै बिमाया बारहोयो होननानै।
औ
बिनि उनाव ओम
आरो आरो मोनसे ओ बरफोराथ' ओ मा होनो ओ बैराथि बैराथि गोयाबाथ हाबायानो जाया आरो बे बैराथिजों लोगोसे गय फाथै गैयाबानो जाया। बेखौ जों नुनो मोननाय जायोना लोगो जोबोर सोमोन्दो गोनां आरो
औ
उम होमबा आंङो ओ बै बरफोरनि माखासे जों ओनसोलाव सोलिनाय ओ बाथ्रा फावफोरनि सायाव ओ गुसुङै एसे बुंनोसै नोंथांनो फोरमायनोसै ओ जोंङो माने मोनसे मोननो हायो आरोना जेरै बा थ्राफाव माने बेखौ फ्राय ओनसोलावनो सोलिनायखौ जों मोननो हायो। जेरै ओ माने ओन सोल माने फ्राय बर'फ्रानो बाहायनाय जायो आरो जेब्ला मोनसे जुलि जानो गोनां जेरै ओम थुरिनुब्ला बाथि गारो बे बे बाथ्रा फावखौ ओ जोङो बर' फोरा ओ जेब्ला ओ सासे हाबा जानो गोनां हौवा न'खरा ओ हिनजाव ओ राइ संहैनाय जेब्ला ओ हाबा जानो गोनां सिख्ला गोनां न'खराव थांनानै बे बाथ्राखौ फोरमायनो था खाय जुलिनि खोथाखौ फोरमायनो थाखाय जोङो बे ओ थुरिनुबा बाथिग आरो बे बाथ्रा सोदोबखौ बाहायगारनायखौ जों मोननो हायो। औ जोङो बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्राय जोबोर गोथौयै ओ बाथ्रा फावखौ बाहायबोनायखौ जों मोननो हायो। लोगोसेनो जों बे बाथ्रा भावनि गेजेरजों माखासे ओ जारिमिन ओ आरो जोङो माखासे ओ जौगानो हानाय माखासे नलेजफोरखौबो जोङो बारायनायखौ मोननो हायो। जों जारिमिन होनोब्ला जों बेखौ मोननो हायो जे ओ हौवाया थैयो दावहायाव हिनजावा थैयो गथ' जोनोम होनायाव ओ बे बाथ्राजों जोङो बुजिनो हायो जे ओ बाथ्रा भाव आथ' गोदो गोदाय आबै आबौमोननिफ्रायनो खु खुगा सोलिबोनायसै नालाय ओ होमबा बे जों गोदो फ्राय बाथ्रा फावफोराव माने गोदोनि आबै आबौमोनहा मा ने नंखाय बुङामोन बारा। माने जा थासारिजों माखासे सोमजिनाय बेखौ मोननानैसो ओ बुंनाय जायोमोन आरो। गोदो माने अ हौवाफ्रा ओ दाव हायाव गोबां थैयोमोन आरोना। जेनेबा थैनायया नर्मेल सोबायदि जायोमोन आरो गोदो थ' ओ बर'फोरा जोबोद दावहा नां नानै जाग्रा मोनसे हारि। आरो लोगोसे ओ थिग बेबादि दिनो ओ गथ' जोनोम होनाय गोदोनि समावथ' माने इसेबां थाल लायामोन ना गथ'नि बारै माने मावनाय दांनायाव मु खुब इसेबां माने गथ'फोरखौ थाल लानो सोलाबामोन माने बिमाफोरा बिनि थाखायनो जों गोबां ओ गथ'फोर खौ ओ थैनाय जों मोननो हायोमोन आरोना गोदोनि समाव नाथाय आथिखालाव ओ गो गोनोखो मुगायाव जोङो ओ बायदि मुलिफोर दिहुनन्नाय जानाय आरो हप्तााखि हप्ता ओ चेकआप खालामनो लांनाय नायनो लांनाय बेफोर थारै जों गथ'फोरखौ ओ मोजाङै मो जां जोनोम जानायखौ जों मोननो हासै। ओ गोदोनि समाव ओ बे गथ'आ थैनाया माने एसेबां माने ओ माहोनोमोन गोदान खोथा नङा आरो ना माने जाफ्लेबाय थानायसोमोन ओ जायनि जाहोनाव जेब्ला बे गथ'आ ओ देरगोन थांनानै थागोन बेखौसो माने ओ सक जानायनि खोथामोन आरोना माने। बिदि मोननो हायो आरो जों गोबां ओ बाथ्राफाव मोननो हायो जेरै आ ओंखारनाय खानस्रिया मालाबाबो हाबनो रोङा। जोङो बे बाथ्राखौ खोब बांसिन ओ नांलायनाय बिथिंफ्राव जों मोननो हानाय जायो जेरैहाय ओ सोरनोबा सोरबा माबा मोनसे ओ मोजां खामानियानो जा गाज्रि खामानियानो जा बांसिन गाज्रि खामानियाव बे सोदोबखौ बाहायनाय जायो मानो होनोब्ला मानसिफोरा माने बे गाज्रिखौसो बां बांसिन ओ नोजोर होयो ओ मानो होनोब्ला जेब्ला मोनसे गाज्रि माने खोथा ओंखारबाथाय बे खोथाखौ सुबुं माहारिया माने फानसावो आरो ना माने जोबनोनो रोङा मोनसेनि उनाव मोनसे मोनसेनि उनाव मोनसे खोन्थालांबाय थायो थिग बेफोरखौ बाहायनो थाखाय माने मिन थिहोनो थाखाय ओ बे बाथ्रा फावखौ बाहायनाय जायो ओंखारनाय खानस्रिया हाबनो रोङा होननानै ओ नों थाङा माबा फोर बुंनो हागोन नामा बे ओ बा थ्रा फावनि सायावनो नोंसिनि ओनसोलाव मा मा माखौ सोलिनाय मोननो हायो?
औ औ ओ नोंथाङा बुंदों ओ बाथ्रा फावा जोंनि आबै आबौनि खुगा खुगा सोलिबोनाय बेयो नों गौ थार ओ बे बाथ्रा फावखौ ओ बे गोदोनि आबै आबौमोना माने सोरखौबा ओ थि थांखिनानै बुङा लासिनो खेंसालियै थांखि नानै ओ बुंनायमोन आरोना नोंथां बेनि गेजेरजों जोङो ओम गोबां गियानखौ मोन्नो हायो ओ। खोनानो। आङो जोंनि ओनसोलाव मोननाय बायदिब्ला ओ।
औ।
ओ मोदोमनाय बिबारख होखोमारनो हाया बे बाथ्रा। खौ खो बुंनो सानदां। ओम बेबा दाफावनि गेजेरजों। बेखौनो फोरमायनाय जायोदि नोङो ओ सोरबा सासे सुबुङा माबा मोन्स। से मोजां हाबा मावोब्ला। एबा। बे सुबुङानो माबा मोनसे। गाज्रि हाबा मावोब्ला बिनि जा। मोजां हाबा। बा बिनि जा गाज्रि हाबा मावनाय बेयो माने सुबुं समाजाव जेरैखि जाया सानसे नङा माने सानसेब्लाबो गोसारखायो। खौ जोङा फोरमायलायनो नाङा। माने सासेनि। फ्राय सासे गोसारलायो बे बाथ्रा। फावनि गेजेरजों बे खौ फोरमायनाय जायो आरोबाव। उम। जों मोननो हायो औ औ गोबां मोननो हायो।
जेरै आदा आदाया खियो बाजैया। गालायो खौबो जों मोननो हायो जेरै ओ सोरबाया दाय माव थाय ओ सोरबायासो मोननांनाय। जों फ्राय आरो। बेखौ मोननो हायो आरोना आथिख। खालावबो ओ सोरबेथ। दाय मावबाथाय सोरबासो मानि साजा मोननांनाय बिदि जानायखौ जों मोन हायो ओ गो-गोदो। आबै आबौमोनहा गावसिनि रोंमोनथाइजों गावसिनि रोंगौथिजों ओ बाथ्रा भावबो सोर लानोहादों जों गोदोनि आबै आबौ आबौमोनखौबो जोङो ओ फरायनाय लिरनाय बिथिङाव ओ धोनि नङाबाबो जों बाथ्रा फाव खुगा थोरलाइफोरखौ जों धोनि होननानै जों बुंनो हायो आरो
औ नोंथां
माने गोथौ बिजिरनानै बिदि जे बुंनो हादों
औ
लोगो जोंना होमबा समा जाबाय
औ दे बिदिब्ला नोंथां
औ जागोन दे